हेल' नोंथां औ नोंथां ओ माबोरै दं नोंथां?
औ दङ बिदिनो दासान्दै माने मोजाङैनो दंथयो। दा खोनादों? खोनादो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ
मोजाङै दंना नोंथां?
औ नोंथां मोजां
औ नोंथांजों दा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां?
अ जागोन जागोन जागोन।
औ नोंथां ओ जोङोथ' गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओ जोङो ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैयो जेरै जोङो दावबायहैयोब्ला जोङो गोसोखौ गोजोन मोनो ओ औ बिदिनो जोङो स्कुलफोरनिजोंबो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनाय जायो बास गारिजों। ओ जोङो दावबायनायाव बायदिसिना नांगौ मुवा लांफा फानांगौ जायो जेरैहाय जोङो बेग दै बथल जाग्रा मेथाइ जि जोम बेफोरखौ जोङो नांगौ जायो। आरो गोजान जायगायाव हाय जों बेरायोब्ला जेरैहाय जों स्कुल स्कुलाव बेरायहैयो ओ जेरैहाय जोङो स्कुल निजों शिलंआव बेरायहैयो आरो जि सागर तेजपुर बायदियाव जोङो बेरायहैनाय जायो। जोङो बेरायनानै गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बायदिसिना जायगा मोजां मोजां न' बां लामाफोराव नुनाय जायो। आरो जोङो बेरायनानै बायदिसिना मिथिबोनाय जायो आरो नुबोयो। जेरै जोङो गुबुन गुबुन मानसि गुबुन गुबुन बा जा रायज्लायनाय खोनाबोयो आरो मिथिबोयो आरो जोङो खाथ थि खालायावबो बायदिसिना बेरायग्रा दं जेरैहाय जोङो पिकनिक जाग्रा सुकि दारागाव आरो बगामाति भैरबखुन्द' जोंहा बेफोरावबो खाथि खालायावबो जोंहा बेरायहैनो हायो। उम आरो बायदि बायदि बिदिनो दङ। ओ जों बिदिनो जानुवारियाव गोदान बोसोरावहाय जोंहा पिकनिक जानो थांनाय जायो न'खरनि मानसिजों ज'नो जोङो गारि भारा लानानै आरो जोङो लोगोफोरजोंबो थांनाय जायो। ओ जोंहा दा उम बेरायहैनायावहाय रां रुफानि गोनांथि जायो। रांफोरखौ जोंहा थोजासे लानाया जोंनि थाखाय मोजां ओ जोंहा गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो खस्थ' मोननाय जायो आरो। ओ मानोना जोंहा गोजान जायगायाव थाङोब्लाथाय जोंहा गारियावनो जोंहा गोबाव सम जनानै थानांगौ जायो।
नोंगौ नोंथां।
आरो जोंहा शिलंफोरावहाय बेरायहैब्लाथाय जोंहा ओ जोंहा हाजोआव बेरायहैनाय जायो। शिलंआव हाजो दोङो नालाय जोंहा हाजो सानिफ्राय जोंहा ओ गाहायाव नाहरोबाथाय बिफां लाइफांफोर खौ जोंहा समायना रमायना नुहुरनाय जायो।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोंहा दै दैजोंबो जोंहा दावबायनाय जायो गोजान -गोजान जायगा दैयाव दैजों जोंहा जाहाज एबा नावजों बेरायनाय जायो बांसिन नानो जाहाजजों बेरायनाय जायो नावनिस्राय माने जाहाजाव जोंहा मोजांसिन आरो दैजों बेरायोब्लाथाय जोंहा दैयाव थानाय ना बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोङो नुनाय जायो। आरो थब्ल' बिबार बेफोरबायदि बायदिसिनाखौ जोंहा नुनाय जायो आरो बिदिनो गोजान जायगायाव बेरायहैब्लाथाय जोंहा जेरै प्रजेक्ट बानायनो थाखाय जोङो लेखा बिलाइयावहाय लिरनाय जायो। जोंहा लिरनानै लाबोनांगौ जायो बिदिनो आरो सोरहाबा मेथाइ दिहुननो थाखाय बेरायनो थाङोब्लाथाय जोंहा बेफोरखौ लिरना लाबोनानै जोङो मेथाइ खननो थाखाय मोजाङै दाजाबदेरनानै लानाय जायो। बे फोरखौनो औ आरो जोंहा ओ बेरायहैनाया अ मानास हाग्रामा बेफोरदियाव जोंहा बायदिसिना नुबोनाय जायो। जेरैहाय जोंहा गान्दा, मैदेर मोसा, मुफुर मोख्रा बिदि बायदिसिना जोङो नुबोनाय जायो आरो।
खालामनांगौ
औ नोंथां
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन औ दा नै आं नोंथां आंथ' ओ जेला आङो गिबि खेब सानदोंमोन जेब जोंनि नैबे आसामनि साइडनि अरुणाचल प्रदेशआव जेब्ला जों तावां आव थांदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
टावां थांबाबो जोङो जोङो सानसे सिगां थांनायनि सानसे सिगाङाव जोङो साब थांदों लोगोफोर साब्रे जोङो बे लोगोफोर साब्रैजों जोङो ओजों थाय जाहाय थाखाय जायनो थाखाय जोङो उनावहायनो टि बायदिसिना मम' बायदिसिना मेगि बा अमा बेदर बायदिसिना जोङो बे खौ संनानै नों जों बे हट बक्सआव जों बेखौ सोनालांदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां
आरो आरो लोगोसे जों बेवहाय मोनहैखांनायनि उनाव जों टाउन सेरजों टावां गेटनि सिङावहाय हाबहैयो। अब्ला जों ओरैबायदि गुसु मोनदोंमोन जोंनि बे देहा सोलेरखौ लोगोसे बिनि लोगोसे ओ फ्रि, फ्रि, फ्रि बे बरफ सिरिबोनाय बायदिसिना जोङो लोगोफोरदों थांनानै जों बेवहाय जोबोद इन्जय खालामहैदोंमोन बेनि उनाव आरो लोगोसे
औ नोंथां
आरो लोगोसे जों बेवहाय रेगल जों बै जोंनि बे बरफखौ जोङो आखाइजों हुथुमनानै लारु बायदि खालामनानै जों खुबैलायदोंमोन। लोगोसे आरो जों औ आरो जोङो बेवहाय मोनखांनायनि उनाव जों बिदिनो रुम लादोंमोन आरो। जों बिदिनो सानबै सानबासो बेरायना फैदों आरो बेवहाय बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगा नायनो नायनो थांदोंमोन जों नोंथां जों जेरै दा नुफेरि जबाथाय जोंनि गोसोआ एसे मोजां मोजां मोन न' नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जों जे दा नुफेरि जायगा एबा नुफेरि जिब जुनार बा नुफेरि मानसि एबा बिनो बायदिसिना रोखोमनि जोङो गोबांखो नुनो मोनोनाव नोंथां
औ नंगौ नोंथा
बिदिनो दावाबबायनो आरो लोगोसे जों थांदों बे नै जोंनि बे खाथिनो जोंनिब नैबे भुटान हादोराव थांगोन जों नोंथां
औ नोंथां
भुटान हादरफोराथ' जोंनि बे भुटान हादराव जोंनि हादै खासे राव नङाहोनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोबोद बेफोरावबो बेरायनो थांनांगौ जोबोद मोजां
भुतान हादोराव
औ औ औ नोंथां
औ नोंथां
आं एसे फोरमलानै होसैना
औ फोरमायजागोन नोंथां
औ जेनबा जों भुटान हाजाराव थांनो थाखाय द' जोंना गिबियावनो जोङो गारि सोरनोबा ला गिबियावनो लाइसेन्स थांगोन ना मोनथां आं लाइसेन्स आरो लोगोसे गावनि आधार कार्डनिबो भट' कार्ड नांगौ जाहैबाय
औ नं
औ बेखौ बिसोर लाखियोनो गिबियावनो औ बेनि उनाव जोङो जेब्ला सिङावहाय हाबैदोंमोन अब्ला लामाफ्राथ' इसिोरनिया भुदान हाजो हाजो नालाय गोजौ गाहाय उथिबा दैमा बेसेबा सरान दा बेसेबा गोथौ दं बेसेबा गाहाय दा बिदिनो समान नंजोबा आरो थाखाय एसे गोजौ गाहाय थाखायो नालाय
औ
आरो जों लोगोसे मा होनो बेखौ जोङो जेनेबा नुफेरि एबा जाफेरि गोजा जेरै जाहै
औ मेथाम
औ औ अब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो बेवहाय जोङो जोंनिफ्राय जोंनि न' सावनाय बानायनायनि बायदिसिना सामुंखौ जोङो बेवहाय जायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथां
औ
औ आरो दा नोंथाङा आंनो ओरैनो खाथि खालानि एसे जायगानि सायाव इसे सोमोन्दै फोरोंनो हाबावगोन नामा?
अ सावराय जागोन नोंथां
खक
औ जोंहाथ' सकि जोंना बांसिन खाथियानो सकिदारगाव नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
औ जोङो सुकि दारागावआव बांसिनानो लोगोफोरजों थांनाय जायो। बिदिनो औ जोङो बांसिन बाइक एबा स्कुटिजों थांनाय जायो
औ औ
औ जोङो जोङो जाग्रा जाग्रा मेथाइ दै बथल बिदि जोङो लांफायो लां माबानानै ज' ज'नो जोङो जानाय जायो। आरो लोगोसे गरम बोथोर गरम बोथोरावथ' जोंहा ओ दुगैनाय जायो आरो
औ औ औ
औ गरम बोथोरावहाय गुबुन गुबुन जायगानिबो फैयो बिदिनो गुबुन गुबुन मानसि फैनाय जायो सखि दारागावआवहाय बिदिनो फैनानै कारफोरदोबो फैनाय जायो गोजान गोजाननिया औ बिदिनो फैनानै दुगैनानै गासैबो दुगैनाय जायो दैमायाव दुग लुगैनानै थाङो आरो
औ औ औ
मोजां बिदिनो गोजों बेफोरबायदि दैयाव दुगैनो मोनब्ला जोंहा गोसोआ गोजोन मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां जोङो बेफोराव दुगैना फैनाय जायो आरो गरम बोदोर गरम बोथोरावहाय दाथ' जोंना गरम बोथोरानो दाबो मानसिफोरा गासैबो थांनाय जायो आरो
दा नोंथाङा औ हागोन ना दामाने जोंनि खाथि जि क'क्राझार सेराव जोंनि बे जे मोनाबिलि ऐरियाव जों एसे जों थांदों जानो बेहाय औ जों बेयाव थाङाथ' जोबोद गोजोन्नाय मोनदों दैखौ दैमा सेर जोङो बेवहाय खाना जाहैदोंमोन आरो' नोंथां
औ
औ जोङो जानो थाखाय जोङो लकेल ना लकेल ना एबा आरो लोगोसे लकेल दाउ आरो मा बेखौ अमा बेदर जानो थाखाय बेवहाय जोङो आरामसे जोङो स्कुल सरि कलेज लाइफआव थांगौमोन नालाय बेवहाय औ मोना बे जों जमा थांदोंमोन जों गासि थानदोंमोन जों फर्टि थजन थांदोंमोन जों गासै औ बेवहायजों थानानै जोबोद इन्जय खालामैदों दुगैदों आरो आरो नुफेरि जागा नालाय जोबोद मोजां
औ दे
औ बेखिनियानो जा नोथां आंनि फोरमायनाया बिदिब्ला जोंनाबो समायसो थबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
लाखि थनसै नमा नोंथां
औ दे नोंथांजों रायज्लायना गोजोनबाय नोंथां
गोजोन्थों
औ नोंथां नोंथांजों उनाव सावरायफिननो मोनगोन होननानै मिजिंथििबाय औ दे हब्ला नोंथां बिदिब्ला दोनथ'